औ खोनाबाय ना नोंथां?
औ औ दा जोङो जोंनि टपिक्सखौ सायख'ना जों रायज्लायनोसै नामा?
औ दे दे रायलाय जागोन दे।
जोंनि टपिकआ मा जागोन जेनेबा?
जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय
औ जों दैज्लां बोथोर औ जों दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनोसै औ। जों दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला जेनेबा दाननि जिनै दाननि जेनेबा बर'नि जिनै दान साननाय बे बैसाग जेट आरो आसार आरो साउन बेखिनियाव जों दैज्लां बोथोरखौ गोग्लैयो होनना जों बुंनो हायो बे मोनब्रै मासाव। नङा होमबा? उदां बो थोर गोलैब्लाबो माने फैबाय आरोखि दुज दैज्लां बोथोर फैबाय आरो जेनेबा। दैज्लां बोथोरा फैखाबाय आरो जेनेबा। आसार आरो साउनाव बांसिन दैज्लां बोथोर जोंङो हमनाय जायो। थेवबो जोङो बैसाग आरो जेथनि फ्रायनो जि थु अखा हायो। बे अखा बोथोरनि उनावनो दैज्लां बोथोर जायो। आरो सुबुं माहारिफोरा बे दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो माने जों आबाद मावनो थाखाय माइ आबादखौ जिथु जों गाहाइ माइ गाहाइ हिसाबै लायो। बे गाहाइ हिसाबै जोङो बैसागो बोथोर जेब्ला जों रंजानाय जोबो। अब्लानो जों लोगो लोगो माइखो माने जोलै माइ जोलैखो जेनेबा खोथिया हिसाबै जोङो फोयो। नङा होमबा? जेब्ला खोथिया जोंना जौगोन अब्ला जों बेखो माइ हिसाबै जों गायगोन। नङा होमबा?
औ औ।
बे दैज्लां बोथोरनि बागैनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ। दा दैज्लां बोथोर हिसाबै आगोलनि जेबा दैज्लां बोथोर आरो दानि दैज्लां बोथोर जोबोद फाराग दं।
फाराग जाबाय औ थारैनो।
आगोलो दैज्लां बोथोर सफैबानो उम सुबुं माहारिया लाहार फाहार जायोमोन। ओ जेनेबा अ खा हासिगोन मासिगोन।
औ।
माबायसा समाव मा खालामनांगो माबायसा समाव मा मावनांगो बेफोरखौ सायख'नो हायोमोन।
औ।
दानिया आरो ओरैबायदि जालांबाय जे सानना दोनब्लाबो बे जाफुङा जाहैबाय। मानोना जोंनि बोथोरा सोलायबाय। जेनेबा अखा नांगो समाव अखा हाया।
औ।
सान्दुं दुंनां नांगौ समाव सान्दुं दुङा।
औ।
बेफोरबायदि जालांनो हमदो। बेफोरबायदि जाहोनाव। बेफोरबायसा जाहोन। नाव खायफा आबादफोरखौ। बांसिनानो। सुबुं माहारिया गारनो हमलांदों आरो।
औ औ औ।
ओम थेवबो माइ आबादखौ मावो। जोंनिया ओइ। दंग'। बायदिसिना हाखर बायदिसिनानिफ्राय दैखौ लाबोनानैबाबो जोङो आबादखौ मावनाय नुयो आरो। माइनि आबाद। खौ।
औ।
दाथ' खायफा खायफा सुबुंफोरा खोथिया फोबाय। आरो। जोंनि गामियाव फोबाय आरो लोगोसे जाहाबो फोनाय जाबाय।
औ औ।
ओम। बिदिनो अखा हायाखैमोन थेवबोब्लाबो दंग' बाय हाखरनिफ्राय मेसिन लगायनानै दैखो लाबोनाय जादों।
दै सारनानै ओ।
ओ आरो न'नि। बारिफोराव। हा गोजौआव। ओरैनो जानाय लोंनाय गोथां मैगं। बेफोरखौ गायनाय जादों जेरै जिंखा जोगोनार औ। जोगोनार पटल।
औ।
बायदिसिना बेफोरखौ लेस्राफोरखौ गायनाय जादों आरो। आरो बानलु। फिसा बानलु गदोर बेफोरखौबो बानायनाय जादों।
औ ओरैनो।
औ।
बे आबादखौ नोंथां नोंथाङा जेनेबा फालांगि आयदायाव लादों ना ना न'आव जानो थाखाय गायदों।
न'आव जानो थाखायनो गायनाय जादों।
औ औ।
औ फालांगि हिसाबै ज दङ' जोंनियाव गामियाव
औ औ
खायफाया आरो दा जोङो न'आवनो बारा हाबो गैसया नालाय न'आवनो
औ
जानो थाखाय गायनाय जायो आरो
औ एथि आगोलावसो नोंथाङा बुंलांदोंमोन औस औ एथि आगोलावसो नों थाङा बुंलांदोंमोन दे जेनेबा दैज्लां बोथोरावबो अखा हानायखौ जोङो माब्लाबा स समाव नुनो मोना बेनि जाहोनखो नोंथाङा मा सानो?
बेनि जाहोना जाहैबाय दानिया सुबुं माहारिया बांसिनानो बारायबाय बारायनायनि उनाव सुबुं माहारिया थानो थाखाय दंफां उनु दानबाय हाग्रा साग्रा सब स्लाबाय
औ
न'खर बानायनो थाखाय बानायबाय आरो गोदोर गोदोर मायबा मायबि ए बायदिसिना खाथि खाथि खालाबो औ कलकारखानानि इफोरबो बांद्रायबाय नालाय बेनि जाहोनाव जोंनि परिबेखा एसे माबा जालांदों आरो पलुसना बारायदों। गाजै बार हावाया बांद्राय सोमजिदों
औ
बेनि उम उम
थारैनो थारैनो जेनेबा बेनि जाहोनखा औ बेनि जाहोनखौ आंबो सानो जेनेबा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि थानाय जायगाया गुस मानसिफ्रा बुजा जाबाय आरो लो गोसेनो दा समाव जोंनि बिगियाननि जुग जिथु बुङो मानसिफोरा सुबुंफोरा बिगियाननि जुग होनो बिगियाननि जुगावहाय गारि मथर बा कल कारखाना बायदिसिना मुवा बेसादफोरा बांनायनि सायाव बांबाय बा दिहुनन्नायनि सायाव बांसिन दिहुनानै लाबाय बेफोरनि उखुन्दैफोरा माने बे फोरनि ओ उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो हमबाय बे आबहावाया गुबुंले जानाय लोगो लोगोनो मुलुग दुंखावनाय जायखौ जों ग्लबेल वार्मिं होनना जों बुङो मुलुग दुं खावनाया जोंनिया बारा जाबाय। मुलुदुंखावनायनि जाहोनाव जोंनि बिफां गायनायाबो एसे जोंङो आथिखालाव बिफां गायनायखौ खम खालामबाय। बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोंनि अखाफोरा हानो नागिरा बेखौ जों फोथायो। बिफां-लाइफां थायोब्लासो अखाया बां सिन हायो। बेबायदि आरो बिफां लाइफां थायोब्लासो ओ बोथोरा मोजां जायो। बेबायदि नङा होमब्ला? जोंनि मुलुग दुंखावनाया दुंखावनायनि जाहोनाव ग्लबेल वार्मिंनि जा होनाव जोंनि ओ खायसे बोथोरफोरा बा वेदारफ फोरा सोलायनो गोनां जादों क्लाइमेट फोरा सोलायनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव दैज्लां बोथ थोराव माने अखा जोङो नेेनाबो मोननो थाङा।
मोननो थांङा।
सल' मार्जिनेल फार्मार माने माने एसे खम ओ बिबांसिनानो नेनानै दैज्लां बोथोरखौ नेनानै मा होनो माइखौ गायनो ओ नेनानै थायो नाथाय माब्लाबा समाव अख हायाब्ला जोंनि आबादारिफ फुरा ओं दायनो हाया जायो आरो नोंङा होमबा नोंथां?
गायनो हाया औ।
आनो गुब गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव जों। मेगनजों नुब बुदों आरो नंङा होमबा औ लोगोस नोंथाङा माबा बुंनो सानदोंमोन?
लोगोसे जोंनि हायाबो एसे खरां जायो नालाय। रानस्राव जा जोबलाङो हाया गावस्रायो बे माइ आबादा। गाज्रि जालांनो हमो आरो।
औ।
दि रोदोमनाय समाव अखा मोनाबा दै मोनाब्ला।
औ।
बेफोरबायसा नु नुनाय जायो।
औ।
उम।
बिदिनो औ।
ओ जोंनि सुबुं माहारिनि जिथुबा गायनाय फुयनाय बा बायदिसिना आबादारिफोरावनो दानिया बै राखायावनि हासार रुनु सारफावो नालाय।
थारैनो।
औ।
रासायनिक हासार सारोब्ला जोंनि हानि गुना खमायलाङो। नाथाय हासार जायखौ बुंङो जों जिउआरि हासार बे जैबिक हासारखौ जुदि सारोब्ला जोंनि हानि गुना बारायोसो। नाथाय रासायनिक हासारखौ सारोब्ला हानि गुना खमायोसो। प्रडाक्सनखौ। नों थांमोना जेनेबा बुरजा मोनगोन नंङा होमबा आबादारि फोरा बा जोंफोर। जेनेबा मोनगोन आरो प्रडाक्सनखौ बुरजा मोनगोन नाथाय रासायनिक हासार सारनाय लोगो लोगो बे हाया उनावहाय के जि से जुदि बिदि हासार सारोबा नोंथाङा फैगोन फैगौ बोसोराव नै के जि सारनो गोनां जागोन आरो रासायनिक रासायनिक हासारखौ सारो ब्ला नाथाय जैबिक हासार सारोब्ला नोंथाङा से के जि याव फैगोनाव से के जि सारबाबो अरजाया माने। बे एखे रोखोमैनो होबाय थानो हायो। बा खम होन खम बिबांनिबो होनो हायो। नाथाय रासायनिक हासारखो नोंथाङा बे बोसोराव जुदि से के जि जुदि होदोंमोनब्ला फैगोन बोसोराव नोंथाङा बे नोंथांनि हाया दै बोनानै लाना आरो जुदि सारबाय थायोबा बेबायदि आरो जेनेबा।
औ औ जोंनि बेरामफोराबो एसे हमबाय हासारजों लोगोसे जानाय लोंनायनि उनाव
बेबायदिनो जोंनि देहायाव बेराम सोमजिनो लायो आरो। जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? आरो उननि समाव जों सावरायबावनोसै।
औ औ दे